हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे माने बाथ्रा, माने फंसे बाथ्रा माने सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों आरो नोंथां
औ नंगौ।
जेरै जोंना ओ ना नागिरनानै बा ना नागिरदिंनानै माने माबायदि सोलिबोगासिनोबा जाबोगासिनो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनांगोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोंनियाथ' बर' आइजोफोर बिदिनो ना गुरनानै ना हमनानै जाबोनाय। बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो नङा नोंथां बिथांमोना अ बुंनो थाङोबा जोंनिया गोदो बिदिनो आइ- बर' आइजोफोरा ना गुर हनानै एबा ना हमनानै बर' आइजो एबा हौवाफोरा जोंनिया नखरखौ बिजोंनो खुंबोयोमोन। खायफा न'खराव जोंनिया ओ बिदिनो जोङो बिथांमोनहा सानफ्रामबो बिदिनो सानफ्रामबो नङाबाबो बिदिनो ना गुरै बिथांमोना नाफोरखौ ना, खांख्राइ एबा साम' बिदिनो फानथिंनानै ओ न'खरनि जोंनो फिसा- फेनल' फिसा- फेनला जोङो नांगौ जानायफोरखौ मुवा -बेसादफोरखौ बिथांमोना बेजोंनो जि हायो एसे एसेबाबो जोङो सुफुंबोयोमोन होनना मिथिनाय जायो। नङा
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ना साम' खांख्राइनिबो जोंनिया आंखाल गैयामोन बिदिनो जोङो न' सेराव बिदिनो दै एसे बोहैनाय जोङो बिदिनो गिदिर गिदिर ना मोनोमोन होननानै जोङो आबै -आबौमोननि ओमफ्राय जोङो खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय जायो। नङा नोंथां बिथांमोना जोबोर बिदिनो आंखाल गैयि जोबोर ना खांख्राइ बिदिनो एंखावरि गांजेमा ओ जोबनो गैयै ना दंङोमोननो ओ बि समाव ओ बिदि जोंङो ओ जोबनो गैयि ना खांख्राय थाबाबो जोंनिया रांनि बिबांङा ओ नांगौ बायदि नंङा मोननो। एसे खममोन दानि बायदिथ' नंङा। ओ बिदिनो जोंङो हाजार जोंङो खस्थ' खामनानै गुरना फानबाबो जोंङो रांफोरखौ एसे एसेल' मोननाय जायोमोननो। ओ नाथाय जोंङो आथिखालनि मुगायाव जोंङो बिदिनो जोंनिया गोबां ओ दुब्लि फोथारबाबो जोंङो दैमा दैसाबाबो ओ नानि एबा खांख्राइ सामु बिदिनो जोंङो गांजेमाफोरनि बिबांफोरखौ खम जालांनो हमबाय नङा होम बा नोंथां? ओ जोङो बि दिनो नोजोर होना नायोबा जोंङो बिदिनो ट्रेक्टरफोरनि जोंङो इन्जिनफोरनि थाव फोरनि बिदिनो गोलैनाय मानायफोरजों जोंङो ओ बिदिनो ओ जोब लांनो हमबाय नंङा होमबा नोंथां? बिदिनो मुलै हासारफोर थानायनि थाखायनो हाग्रा थैनायनि मुलि जों गोबां होनाय जायो, नंङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरनि थाखायनो ना खांख्राइ सामनफोरा एसे खम जालांनो मोनबाय। ओ नाथाय जोंङो गांजेमाफोरखौ गांजेमाखौ जोंङो नुनो थांला नंङा होमबा नों थां? ओ जोंङो बिदि जोबोर गुरबाबो जोंङो बिदिनो माफा मानैल' जोंङो आगोमा मोननाय जायो नंङा होमबा। ओ जोंनिया गांजेमाया बिदिनो जोंनिया गांजेमा बाथोनाथ' जों बर'फोरनि थाखाय जोबोर गोथाव एबा खहाब थाना बाथोन नंङा होमबा? गासैबो गोथाव मोनो अह।
औ नोंथांङा ओ औ नोंथांङा माने गांजेमा बाथोनखो माने माबायदि बानायनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो गांजेमाफोरखौ खौ बिदिनो जोंङो मैगंफोरावबो होदलाना जानाय नुयो बिदिनो जोंङो ओ खावनानै एबा जोंङो ओ एवनानै बाथोन देनो हायो। नों गोबां रोखोमनि बा थोन देनो हायो। खायफाया जोंङो खावनानै जोंङो खावनाय बुस्थुआ जोंनिया गोथाव एबा खहाबथावनाया जोंनिया बांसिन मोजां जायो, नंङा होमबा? ओ जोंङो बिदिनो गांजेमाखौ खावनानै एबा फालौ ओ जोंङो गोथां एबा गोरानखौ जों खावनानै बिदिनो ओ जोंबो गोजां बो बोथोरनि ओ समाव जोङो ओ गोजां बोथोर समाव बां सिन जोंङो गोथ्थाव जाहोयो नंङा होमबा, मोदोमसिनो बेहाय जोंङो धुन्दियाफोरबो धुनदियानि बोथोर जायो नालाय नोंथां, धनन्दियाफोरखौ होनानै जोंङो जोबोर खहाब थावना जोङो बानायनो हायो। ओ जोङो बिदिनो जोंङो आथिखालनि मुगायाव जोंङो गोबां गांजेमा मोनाबाबो जोंङो न'खरफोराव जोंङो बि दिनो बिदैफोरखौ लांनानै जोंङो फिसिनानै फाननायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा? ओ बिदिनो ओ जोंङो बर'फोरा ओ दा गोबां बिदिनो ना गुरनायफोरखौ जोंङो नुनो थांला समनि आंखाल। गासैबो गावबागाव सम मोनैनि थाखाय बिथांमोना औ समखौ होनो हाया। ओ नाथाय जोंङो जोंनि ओनसोलावफोराव जोंङो गोबां बिदिनो ओ हानजा हान जा जोंङो ना, सामु, खांख्राइफोरखौ जोंङो नागिरनो थांनाय बिदिनो ज' ज'यै जोंङो ओ साखाथिनि सुबुंफोरजों जोंङो लोगो नांनानै ज' ज'यै दु ब्लि फोथार एबा जोंङो ओ दैमा एबा दंग'फोराव जोंङो गुरनोहैनायखो जोंङो जानो आन गुरैनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ओ बिदिनो जोङो गुरनानै जानायनि ओ ओ जोङो गुरनानै जानायनि खरा जोंनिया आलादा एबा जोङो बायना जानायनि ओ जोंनिया खबनाया खबथ'नाया ओ आलादा नङा होमबा जोंनिया गुरनानै बिदिनो गुर जोङो जाबथिंनायनि ओ जाबथिंबा जोंनिया बिदिनो नोरसोनजों जोङो रुदुमना जायो एबा ओ जारिफोरजों जोङो संना जायो मैथाफोरजों एबा ओ बिदि बिदिनो अनला खारैफोरजों सबायाइजों बिदिनो थाइगिर जोङो फिथाइफोरजों संना जानायफोरा जोङो ओ बिदिनो नांगौ बायदि फिथाइ भिटामिन मोनो एबा जोंनि देहाफोरा मोजां जायो होन्ना मिथिबोनाय जायो
औ
नाथाय जोङो आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ गोबां नुनो थाङोदि ओ जोङो बिदिनो ओ जोङो दैमा दैसा नागिरा लासिनो जोङो गावबा गाव बिदिनो ओ फुख्रि एबा हाखर जोङो जावै जावै जोङो न'फोरावनो जोङो नांगौ बायदि नाखौ जोङो फिसिना जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बेजोंनो जोङो सारनानै जोङो फानहैनोबो हायो एबा जोङो आलासि दुमसि फैबा जोङो बेहाय जोङो सारब्रबनाय एबा गुरब्रबनानै जोङो संनानै जाहो होनो हायो नङा होमबा जोङो बिदिनो गोबां हाखर हालाफोरावबो जोङो बिदिनो गोबां गार थाना थानाय बिदि ओ गोजान गोजानाव जोङो ओ बिदिनो सा ना सारनानै ना हमनानै जोङो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो एबा जोङो मागुर सिंगिफोराबो जोंनिया जोबोद दाम नङा होमबा जोङो बिदिनो फि फिनानै फाननायनि फिसिनानै जोङो ना फाननायनि अनगा जोंनिया बिदिनो गुरथिंनाय बा जोङो हाग्रा बंग्रानि नाया गोथावसिन होनना मोनथिनो मोननाय जायो एबा जोङो राङाबो बुरजा जायो एबा बेसेन गोसा जायो नङा होम बा बिदिनो जोङो नास्राय बोथियाफोरा जोंनिया से केजियावनो जोंनिया नैजौ थामजौ बिदि होननाय मिथिनाय जायो गोजान गोजान दाब दाब जायाखायाव एबा जोंनि खा खााथथायफोराव जोङो नैजौफोरखौ सेजौफोरखौ मोननो मोननाय जायो नङा होमबा जोंनिया बिदिनो मागुर सिंगि फोराबो जोबोर दाम जायो जोङो सेरसेयावनो बिदिनो जोङो स्निजौ गाहाम बिदिनो द'जौगाहाम होननाय जोङो खोनानो मोननाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
आथिखालनि मुगायाव जोङो बेफोरखौबो गोबां न'फोरावनो जोङो फिनानै जोङो फाननायखौ नुनो मोनदों नोंथांनि ओनसोलावबो बिदिनो ना गुरनायनि बागै फोरमायना हागोन ना
औ हागोन नोंथां औ जोंनाबो माने बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय माने दुब्लि फोथाराव बा लङारावहाय गोबां ना मोनोमोन आरो नोंथां जेरै बर' आइजोफोरा माने ज' ज' माने गामिनि ज' ज' बर' आइजोफोरा ओंखारलांनानै माने ना गुरहैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो आरो नानि बिबाङाबबो औ गोबां मानेानि बिबाङाबो गोबांमोन आरो आगोलनि दिनावहाय गोदोनि दिनावहाय दानि जुगावथ' माने बेफोरबायदि माने नाबो मोननो थांलिया आरो नागिरनाय बा ना गुरनाय बा ना नागिरनाय खामानि जोङो गोबां खम नुनो मोनसै आरो नोंथां जेरै ओ आथिखालनि मुगायाव। थ ओ बर' सो बर' आयजो फ्राबो माने ओ गला फोरनि फ्राय बा बाजारफोरनिफ्रायसो बायनानै जासै आरो माने गोबां खम जाबाय ओ ना नागिरनानै जानाय गुरनानै जानायाबो आरो नानि बिबाङआबो खमायबाय नालाय। गोदोनि दिनावहाय जोंना ना गुरनो थांबा माने ओ गोबां खबाइसे खबाइसे ना मोनबोयोमोन ओ जेरै बेखोनो जोङो ओ फानफिननानै माने रांबो आरजिनो हालायोमोन आरो ना ओ जेरै ओ बे ना मोनबोनायखौ जोङो बिदिनो ओ माने गामिनि सक बा बिदिनो गामियावहाय ओ बिदिनो गग्लि जन नाय बेफोराव माने जोङो ओ जिरायनानै माने फाननानै जोङो रांबो आरजिलायनो हायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय। दाना थ' माने बेफोरबायदि ओ दुब्लि फोथारनिफ्राय ना लाबोनानै माने फाननायखौ जों नुोनोनो मोनला नोंथां। ओ माने आथिखालाव ना फाननाय होनना बुङो ब्ला जोंना बेफार खालामनाय होनना बुङोब्ला ओ गाव गावनि हाखरावसो माने आ नागारनानै ना फिनानै माने फाननायखौ जों नुनोमोनसै ओ ना ओ बिदिनो ओ फख्रियाव हाखरावल' नङा बिदिनो ओ नि निजा निजा माने बिदिनो खायसे खायफाफ्रा माने पाखानिबो बानायना लासै। माने न'आव जानो थाखायल' न'आव जानो थाखाय ओ फिना दोननाय ओ जेरै आथिखालनि मुगायावथ' दुब्लि फोथाराव मोनला नालाय नोंथां बेनिखायनो ओ नाफोर खौहाय न'आवनो माने फिसिनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। आ बिद बिदिनो ओ नानि बिबाङाबबो माने खमायबाय नालाय ओंखायनो माने जोंना बर' बिमाफ्राबो माने ना नागिरनायावहाय माने बांद्राय गोसो गुदुं नंला आरो। गोदोनि दिनावहाय गोबां गोसो गुदंमोन दानि दिनावहाय माने। जोंना बर' आइजोफ्राबो ना नागिरनो माने ना गुरनो थांनो बासै आरो। ओ माने ओ बाजारफोरावनो माने हाथायफोरावनो जोंना बायनानै मोनसै नालाय नांगौ बायदि नांगौ बायदि ना मोनो नांगौ बायदि नोङो खुसियानो जा मागुरानो जा सिंगियानो जा जोङो माने म नांगौ बदि मोनखायो आरो बाजारावनो बिनिखायनो ओ दानि आथिखालनि माने सुबुंफोरा बा बर' आइजोफ्राबो माने बांद्राय खस्थ' खालाम खालामला आरोबाव ओम बिदिनो ओ नानि बिबङा खमायबाय ओ ना नागिरनायाबो खमायबाय। ओ इयुनाव आरो बेफोरबायदि ना नागिरनानै मोनजानायखौ माने नुहुरलाय लांला आरो। ना नोंथां जेरै हासार यो बिदिनो मिसिन लाागायो बेयावनो माने नाबो नानि बिबाङा खमायलांसि जोबबाय आरो नोंथां औ बेखिनियानो नोंथां।
औ।
ओ नोंथांजों आङो ना गुरनायनि बागै सावरायनानै नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
जोंना दोननायनि समाबो जाबायमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
दे दोनथ'बाय नोंथां।